लौ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथाङा खोनादों औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंबा?
अ अ खोनादों खोनादों। दा आयदा लानोसै नङा होमबा माबा मोनसे रायलायसै। उम उम रावफोरखौ बुजिलायखागोन ना?
औ नोंथां रावफोरखौ बुजिलायखायो।
बुजिगोन दे।
दा होमबा फिफां-लाइफां गायनायनि सायाव रायलायनोसै नङा होमबा।
औ औ।
उम दा ओरैनो दासान्दै नोंथांमोननियाव मा मा बिफां दङ'?
नोंथां जोंनिथिं बिदिथ' फिफां-लाइफां जोबोद फिफां-लाइफां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। नोंथां इदिनोथ' जोङो मिथिनाय नामखौ मिथिनाय बायदिबाथ' जोङो सिगुन नुनो मोनो गाम्बारि नुनो मोनो खोदोम होनना बुङो थाइजौ बिफां दङ', खान्थाल बिफां ओमफाय गय फिफांखौथ' नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
उम।
बेनिफ्राय लेबुफोर नङा होनबा।
औ नोंथां नंगौ। नों-नोंथांमोननि जायदिनाया माबायदि दंफां नुनो मोनो नोंथां फोरमायनो हागोन एसे?
अ जों अ जोंथिंबो बिदि थायो जेनेबोला गामिफ्राव नङा होमबा। बेदिनो थाइजौ, गाम्बारि थाइगिर बिफां, जिया बिफां, थालिर बिफां नङा होमबा। लेबु बिफां बेफोर आरो ओरैनोथ' न'-न'खर सोलिहनो थाखाय नोङो खायसे फिफांफोरखौ गायनाय जायो जेरै थालिर नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां थालिर, गय
गय, लेबु बे जोंनि न'खर दानायाव बेयो माने हेफाजाब होयो नालाय नङा होमबा।
हेफाजाब होयो औ नोंथां।
उम उम। फोरखौ दा बेफोर बायदिखौ नोंसोर माबायदि आदर लायो थालिर बिफां लेबु बिफां, गय बिफां
नोंथां बेफोर बायदिखौथ' जोङो नं गा- गामि ओनसोलावथ' जों न'खर-न'खर नुनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
बेफोरो ओ गय बिफांफोराबोथ' जोबोद रांनि अनसुंथाइ होयो बोसोराव खबसे थाइबाबोथ' नोंथां
नंगौ
बिदिनो खायफाया खायफाया गयनि गयनि सेर सेर बिदि थालिर बिफांबो गायना होयो गया गयनो दै नांगौ होननानै
औ साया आरो दै नांगौ नालाय अ लेबु माने बेखौ मा होनबाय माल्टिक्रपिं खालामजायो जेनेबा हमना ला मोनसे गय बिगान गायोला थालिरबो गाय जाबाय नङा होमबा बिनिफ्राय लेबोबो गायफा जाबाय नङा होमबा बे माने माल्टिक्रपिंआव थांबाय आरो बे नङा होमबा माल्टिकपिंखौ जों बर' रावआव मा होनगोन
नोंथां बेखौथ' आंबोथ'
गलाय गथ गलाय गथ औ गलाय गथाय गायनाय नङा होमबा मलाय गथाय गायनाय जाहैबाय आरो जेनेबोला गयखौ गायोबोला हमना ला दाइन फुटसो गायनानै नङा होमबा बिनि गेजेरफोराव नोङो लेबुफोरखौ गायबा जाबाय बिनिफ्राय आरो थालिरफोरखौ गायफा जाबाय नङा होमबा
औ औ
बिदि ज बिदि खालामजायो आरो दा नोंथांमोनथिं माबायदि खालामल जुदि गयफोर गायोब्ला
औ नोंथां नोंथाङा जिबायदि फोरमायलांबाय बेबायदिनो खालामो नोंथां दाइन फुटसो गोजान गोजानैनो गय फांखौ फांसे फांसे फांसे गायलांनाय जायो नङाम मोनदांं बिनि सेर सेर सेर सेरनो थालिर फांख गायो खायफाया बिफांबो गायो लेबु बिफांबो गायो बिनि
औ औ
गयनि गय बिफांनि गरयाव फाथैबो फाथैबो गायफायना होायो नङाम मोनोनथां
औ औ नंगौ नंगौ फाथैबो फाथैबो औ नंगौ
बिदिनो स बेफोरबो औ होनथ' फोरमायसै
औ नोंथां मोनथिनो दं बिदिनो रांखान्थिया बेफोरबाददिनो जगायायो नङा होनोमबा एसेबाबो
औ नंगौ
साफ्रोमबोनि न'खराव नङाबा जौगायो जौगायो औ दा गासैनिबो न'खरावल' थाखआानो नङा होमबा एक बिगासोथ' गय बिफांफ्रा थाखा खायो आरो लोगोसे लेबु बिफांफोर दा बेफोरखौ माबायदि आदर खालामलायो जेनेबोला नोंसोरथिं
आदद खालाम माने नोंथां बिदिनो जे खायफा बेबायदिनो ज फिसा बायमान गायफुं टाइमाव बिदिनो आदोर लानो लागा जायो आरो नोंथां जे हाग्रा बंग्रा जाबाय बेफोरखौ सैस्लिबनानै बिनि गरायाव जाबना होनाय जायो औ बेफोरबायदि जाबजुबनानै बेखौ सा साफानो लाखिनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो नोंथांमोनजों माबायदि आदार लायो नोंथाङा ए फोरमायना होनो हागोनबा
जोंनिथिंबो बेबादिनो लायो जेरैहाय दाथ बोथोरा मानिे हाग्रानि बोथोर जायो नालाय दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय दा उम दा बेखिनि समावहाय माने जेब्ला हाग्राया रजयो माने एक मास फरे फरे एक मासनि से बिदिफ्राव माने साखोन सिखोन लाखिबाय थानाय जायो आरो बेबायादि खोनादोंना?
नंगौ नोंथां अ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांथ' बिफां लाइ
ओरैनो जोथोन जोथोन लानाय जायो बेबायादिनो औ जोथोन लानाय जायो बेनो ओमफ्राय थालिरफोर जुदि गय बि फाङाव औ गय बिफांनि गेजेरा जुदि थालिर फोर थायोबा बेफोर बिलाइफोरखौ हासना होबाय थानांगौ जायो
औ औ नंगौ नंगौ
माने गांखं गांखं बिलाइफोरखौ आरो ना जे जायफ्रा माने बोरायबाय बुरिबाय बेफोरखौ आरो बे लेबुआ जुदि थाफायोबाथाय
उम
बिदिनो हाग्राफोरखौ गुदिफोरखौ साफाबाय थानांगौ जों नालाय नङाबा एमफौफोरा अरो
आरो एमफौखौ अरगानायनि थाखाय मा खालामबा जायो अस्थादफोर सारनाय जायो आरो एसे एनै बिदि जोथोन लानाय जायो दा नोंथांमोनहा माबायदि खालामलायो जुदि एमफौ एनलानि थाखाय नोंथांमोनहा माबायदि दि आदर लायो
अ नोंथां बेबायदिनोथ जोंबो दानाथ मुलि मोननो थांबाय नङा होनबा बेफोरबायदि एमफौ एनलानि थाखाय बिसोर बेफोर जेबायदि नोंथाङा बुंबाय अस्थाद सारो होननानै बेबायदिनो अस्थादफोरखौ सारना होनाय जायो नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
दाथ नोंथां जोङो दंफां लाइफां औ अ खोनादों नोंथां दाथ जोंथ बिफां लाइफां बिफां गायबाबोथ नोंथां जोङो माबा अक्सिजेन मोनो नङा होमबा नोंथां अक्सिजेन बिसोर जोंनिफ्राय बोफिनना लायो जों बेफोरखौ
सैथो बाथ्रा बुंबाय नोंखौ
औ बेफोरबाय बेफोरबायदिनो नोंथां जोङो फांसे दंफां लाइ फांसे दंफां गाय दानफायनो सानोबा जोंथ फांनै दंफां गायनो गायनो नांगौ होनना बुंनाय थांदों नङा होमा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ
नोंगौ
आगोल जिबायदि दंफं लाइफां नुनो मोनोमोन दा बिफोर बायदि दंफं लाइफां नुनो मोनला नङा होनबा नोंथां दानिया ओ मानसिनि माबाया बांबाय नङा होमबा खायफा खायनै मानसिफोरा बेबायदिनो दंफं लाइफां गाय औ मानो नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ औ नों नों जानाखि होनदों आं बेखौ नोंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथां नोंथांनि माथोखो एसे खोना नांथा नांथा खोनादों नोंथां
अ नंगौना दा खोनादोंना नोंथांना खोनादोंना नोंथांना
हेलौ
अ खोनादों
अ नोंथां नोंथांनि माथोखो औ खोनाबाय
अ खोनादोंना नोंथां ना हेल'
अह खोनादों नोंथांना
हेलौ